औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ औ औ नोंथांजों ओ फंनैसो बाथ्रा होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन आरो। सावरायनो हागोन ना? सावरायनो हागोन नोंथां औ। अब्ला आङो उम ओ नोंजों सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय जे जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां जि मुलियारि बिफां लाइफांफोर बेफोरजों जों गोदोनि समाव बा दानि समाव माबोरै जों सोलायनाय लाबोखो बा गोदो बेमार आजारफोर जायोब्ला जोंनि सोरगदिं थानाय बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो मा बोरै मुलि बानायनानै फाहामनो हायोमोन बे फोरनि बागै सावरायजागोन ना? औ औ अब्ला आं गिबियावबो सावरायग्रोनोसै नामा नोंथां?
दे दे सावरायग्रोदो नोंथां औ।
ओ बिदिनो जोंहाथ' जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां होनोब्लाथ' जे मुुलियारि बिफां लाइफां होनोब्लााथ' गोबां दङ आरो सानथ्रहायै दङ। अब्लाबो आङो माखासेफोरखौ बुंलांनोसै जेरै जोङो आरो नों ओ जेनेबा नों आरो आंनि न'खरावनो थायो जे निम बिफां बेबो जोंहा जोबोद मा होनो मुलियारि बि फां आरो जेब्ला मोनसे समाव ओ जोंहा डाक्टार बा फार्मासिफोरनियाव थांनो हायामोन लोमजाब्ला साजाब्ला अब्ला जोङो मा खालामोमोन जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफांफोरखौनो मुलि महरै बाहायोमोन आरो। जेरै जोङो मुं निमाबो मोनसे जेब्ला जोंहा बिगुरनि बेराम बा मानलुनाय बायदि बायदि जायोब्ला जोङो मा खालामनांगौ होनदों निम बिलाइनि दै निम बिलाइखौ दै गुदुङाव फुदुंनानै दै गुदुङाव फुदुंनानै बे बे खौ मा खालामनांगौ जेदि फुदुंनाय दैखौ जोङो। दुगैनायाव बाहायनांगौ आरो जेनेबा निम बिलाइनि। रोसिखौ जोङो दुगैनांगौ आरो फुदुंनानै बेनिफ्राय आरो मोनसे दंबायो जे। निम बिलाइखौ जोङो सानफ्रामबो फुं फुङाव जायोब्लालायनो जोंहा। डाइबेटिस सुगार बिदिफोरा जोंहा खम जायो होननानै जोङो खोनानो मोन्दोंबा फोथायनाय दं आरो। बेखायनो जोङो नुबोदोंमोन जि दडायबेटिस बा सुगार गोनां सुबुंफोरा। फुं फुङाव बेफोरखौ एवनानै बा गोथाङैनो जाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। आरो जोङो मोनसे बुंबावनो निमनि जि दानाय। बे दानायफोरनिफ्राय जोङो मा खालामनो हायो हााइ फुनांगौनो जे निमनि दानायजों। जोंहा हााइाव माखासे बेरामफोर जायो जेरै हाथाइनिफ्राय थैग'नाय हााइ मोदोम बुनाय। हााइ सानाय बा हााइ सेवनाय बेफोरो मा। निम बिलाइ निमनि जि देन्था। बेजों जोङो हाथाय फैयोब्ला एसे खम जायोनो बा माब्लाबा हबाव हामोबोनो। जेरै जोङो निमनि देन्थाखौ लादो लानानै बेखौ मोजाङै साफा सुनानै लादो। बेखौ जों मा खालामनांगौ अग्लिबाय थानांगौनो। अग्लिबाय थानानै जेब्ला बे बेजे जायो अब्ला बे बेजेजों जोङो हाथाइखौ मानजिनांगौनो। अब्लाथाय जोंहा जि जोंनि हाथायाव माखासे बेमार। फोर जायो बेफोरो हामो होनो आरो। बेनिफ्राय आरो दङ जोंहा जोंनिनो न'सुं सेरावनो थायो जेरै- जारि मैगं बा उसुमै। बेबो जोंहा जोबोद माने मुलि आरो बे जारिया। जोंहा मा जायोमोन गोदोनि दिनाव जोबोद मानसिफोरावनो मा जायोमोन सालायाव सिथर खुगायाव सिथर बिदि सिथर बेरोमोन आरो। अब्ला जों मा खालामोमोन ओ जि सालायाव सिथर बेरोब्ला जोंहा जि जारिया। बिदि बिबार बारोना गोमो गोमो बै बिबारफोरखौ मा खालामोमोन बिबारखौ खानानै जि जा जायगायाव स्थर जादों बा ओ ओ मा होनो बेखौ। ओ गाराय जादों। बैफोराव बे जारिनि बिबारफोरखौ थुफ्लेनानै होयोमोन आरो ओ बेनिफ्राय। ओ जि जारि बिलाइ बेखौबो जोङो ओ जेनेबा जोंहा जेनेबा दुरबल मोनबाय थायोब्ला गोसोफ्रा बोरैबा मोनबाय थायोब्ला जोङो ओ जारि बेखौ जोङो दाउ रोसि फुदुंनानै लोङोमोन आरो नोंथां दुरबलफोर मोनोब्ला। बेनिफ्राय जारिनि बिबाराबो जोंहा सालाय सिथर जानाय खुगायाव गाराय जानाय बेफोरनि थाखाय जोबोद आरो। ओ बिदिनो जोङो जारिफोरखौबो गोबां गुबुन गुबुन ओम मुलि महरै बाहायनो हायो आरो नोंथां आरो जोंहा बिदिनो दंबायो जेरै- जोङो मानिमुनि मानिमुनियाबो जोंनि थाखाय जोबोद बेसेन गोसा मुलि हारिनि लाइफां आरो। जोंहा उदैयाव माब्लाबा उदै साबाय थायोब्ला ओ जेरै हुरा हुरा सानाय जेनेबा ओ खें खें सानाय सम लायै सम बिदि सानाय बेफोरबायदिखौ जोङो सायोब्ला मा खालामनांगौनो जि मानिमुनि गिदिर बेखौ जोङो देग्लिनानै बिनि रसखौ लोंनांगौ। अब्ला मा जायोनो देहायाव जोंनि देहायाव जे उदै सानाय ओ बा उदैनि माखासे बेराम आजार फोर बेफोरो साफा जायो होननानै ओ बुङो आरो। बेफोरो नोंगौ जोंहा मानि मुनिया जोबोद ओ बेसेन गोसा। ओ मुलिनि बिफां ओ जायखौ जोङो जोंनि मोनफ्रोमबो ओ जायगायावनो नुनो मोननाय जायो नाथाय गुबुन गुबुन ओ रायजोफोराव नुनो मोना जोंनि आसाम रायजोआव बेफोरखौ जोङो बांसिन नुनो मोननाय जायो। आरो जों बेखौ गुबुन गुबुन मे रोखोमैबो जानाय जायो जेरै जोङो दाउरोसि लोंनायाव जों मानि मुनि बाहायो। आलुजोंबो जायो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो बेखौ जायो आरो नोंथां। बिदिनो जोंहा जोंनि सोरगिदिं ओ नागिरनो रोंब्ला जोबोद ओ मुलि दं आरो नाथाय जोङो मेगनजों सिनायाबा जोंहा बेफोरनि बागै बारा गियान गैया आरो जि बेफोर मुलिनि बागै। अब्लाबो जोङो बै एसे एनैखौ मिथिगौ जे जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय आबै आबौ अबबा आजौ आजैमोननिफ्राय मिथिनो मोननाय ओ फोरनि ओ बायदिब्ला बेफोरखौ जोङो सम सम बाहायबाय थानांगौ आरो गोदोनि दिनावथ' आरो जेबो ओ फार्मासि बा डाक्टर जेबो गैयामोन थांनोबो जोबोद गोजान लामा हान्थिनांगौ जायोमोन। जायनि थाखाय जोंहा ओ बेमारिफ्रा गोब्राब ओम जाब्र'बथाय जानानै माब्लाबा समाव ओ जिउ गोमानोबो गोनां जायोमोन आरो नोंथां। ओ नोंथाङाबो बेफोरनि बागै ओरैनो गोदो गोदाय ओ बिबै बिबौ बा आबै आबौमोननिफ्राय एसे खोनाबोदोंबा नोंथाङाबो मिथिगौ नामा बेफोर मुलि
अ आंबो जेनाखि ओ गोदोनि ओ समनि ओ आबै आबौमोननिफ्राय जोंनि आबै आबौआ माखासे मुलि आरिनि बिफांफोरखौ माबोरै बानायो बेनि सोमोन्दै खिथाबोदोंमोन। दा आङो बेखौ जोनो जा इसे गोसोआव दङ बेखौ आङो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनानै होगोन आरो। जे गोदोनि समावथ' ओ जे आबै आबौमोनहा जेनाखि ओ बै समावहाय ओ बारा सोलों ओ बारा ओ डक्टर फोर गैयामोन आरो बे समावहाय स सोलोंथाइनि सोलोंङानो बिसिनाव बारा फैया। बां जायनि जाहोनाव बिसोरनो गावसोरनो ओ बायदि मैया ओ जेन'बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां-लाइफांनिफ्राय ओ ज बिसोरो गावसोरनो मुलिआरि बानायनानै लोमजायो साजायोब्ला ओ बैफोर मुलि आरिफोरखौ लों नानै गावसोरखौ बेमार आजारनिफ्राय रैखा खालामनानै लायोमोन होननानै ओय खिथाबोदो दा बैफोरनि गेजेर बैफोर मुलिफोरनि गेजेरावनो जेन'बा ओ सोरबा ओ जुदि सुबुङा ओ अन्थाइ जायोब्ला ओ जेनाखि ओ उदैया उदैयाव ओ सानाय जायोब्ला बेबायदिनो अन्थाइ जानानै आरो हासुनायाव खस्थ' मोनोब्ला आ बैफोरबायदि मुलिखौ लोंहोनाय जायोमोन। जेरै- नारेंखलनि सिङाव बिदै थायो। बे बिदैखौ बै जायना नाखि अन्थाइ जादों ओ बेनो लोंहोनाय जायोमोन। होननानै खोनानो मोनदों आरो बेजों लोगोसे उम मोनसे बिलाइ दङ। जायखौ फातगाजा होननानै मिथिनाय जायो। बेनि रसखौबो ओ लोंहोयोमोन नो। आरो बेजों लोगोसेनो ओ गाइखेराव ओ गाइखेर आरो सिलिखा बेखौ रुनानै मा सानफ्रामबो फुङाव लोंना लोंहोयोमोननो आरो बेजों लोगोसेनो ओ गाजर ओ गाजर जेन'बा जोङो गाजरफोरखौ जानला मोनला बायनानै ओ लोंलाबायनो नाङा बिदि होनदों जेखुनु न'आवनो बानायनाय जुदि गाजर दङब्ला बे गाजरनि जेननाखि रस बेखौ औ जेनाखि अन्थाइ जानाय सुबुंनो ओ लोंहोयोमोनो। बेबायदिनो आरोबाव ओ माखासे लैखोनफोर जेरै ओ
सोरबा सोरबाहाय मानि उन्दुलांनाय समावहाय बायदि गाज्रि गाज्रि सिमां नुयोब्ला बेबायदिबाबो ओ माखासे मुलिफोरखौ होनाय जायोमोन ओ जेरैहाय ओ गाइखेरजों आरो बै ज ओ जेनथ'खा जेनेखा फुलनि बिलाइ ओ बेनि रसखौ लोंहोयोमोननाय जायोमोननो आरो ओ दैजों लोगोसे त्रिपला गुन्दै बेखौबो गलाय गलायनानै लोंहोयोमोन होननानै जोंनि आबै आबौआ खिन्थादों। आरो बेजों लोगोसेनो ओ सानफ्रोमबो जेनाखि फुं फुङावहाय ओ थालिर ओ जानांगौ आरो गाइखेर लोंनां गौ होननानै ओ बिसोरो जेनाखि बुंदों आरो आरो बेजों लोगोसेनो ओ माखासे बेमारफोर दंबावो जेरैहाय हासुदै ओ जेनावबा सोरनाबा सोरनाबा हासुबा आलौव ना ओ हासुदैया माने ओ बारा गवा फोथा फोथाल' गयो आरो ओ गोमो एबा गोजाब्रोम जायो। ओमबा हासुनायाव आलु ओ ना बैनिफ्राय दा बोरै रैखा मोननो थाखाय जे गोदोनि समाव मानसिफोरा मा खालामोमोननो गाइखेरजों हालदै गोथांनि मा रस फुदुं नानै ओ दिनाव ओ खेबथामसो लोङोमोन जाहैदों आरो बेजों लोगोसेनो सामब्राम गोजानि रस फुदुंनानै मा होनोम मोनो लोङोम मोनो आरो बेजों लोगोसेनो नारेंखल दाब बे दहाय सिगाङावबो बे गुबुन गुबुन लैखोनाव बाहाय जादोंमोन बेबायदिनो ओ नारेंखल दाबखौबो जोङो नैबेहायबो बाहायनो हायो हासुदै आलौनायाव ओ बेबायदिनो ओ जेनाखि सोमलि बिफांनि बिबारखौ मासा ओ रसखौ मा होनो खिसिरिजों दिनाव मा होनो खेबथाम लोंनांगौनो बेबायदिनो ओ जोङो बेबादि लोङोब्ला एबा जायोब्ला ओ जोङो जेनाखि ओ बैफोर बेमार आजारनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो। उम बेबायदिनो जेनाखि जोंनि न'नि सोरगिदिंनो ओ मोननाय माखासे ओ ओरैनो जोङो मोनलाबायो जेरैहाय ओ जोङो मानि मुनि ए जेनेबा मानिमुनियाथ' जुब्लिबारियावबो गोबां मोननो थाङो दा बैफोर मानिमुनिखौ ओ जेनाखि खानानै संनानै जायोब्ला मा जायोनो ओ उदै सानाय बा ओ ओ उदै गाज्रि जानाय बैफोरो गायो होननानै ओ जोंनि आबै आबौआ ओ थायोमोन आरो आरो बेजों लोगोसे जेब्लानाखि उदै गाज्रि जायो अब्ला बे समावहाय ओ सफारि ओ सफारि बिजौ आरो बेजों लोगोसे बै ओ मानिमुनि बेफोरबायदिखौ देग्लिनानै बेनि रसखौ लोंहोनाय जायोमोन। आरो बेजों लोगोसे मोनसे ओ जाबावोमोन जे उन्दै उन्दै समाव सोरनावबा सोरनावबा जायो आरो बियो माने गन्थंनिफ्राय थै गनाय बा गन्थायाइ बायनाय होननाय जा खोनायोमोन बेखौ सिगां समाव गोबां जानाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव दा बारा नुनाय जाला बा बै जायोब्ला जेनाखि ओ दालिम दालिम बि फांनि ओ बिजौ गोरलै बेखौहाय लोंहोनाय जायोमोन आरो बेजों लोगोसे खानसिंगा आ बे खौबो ओ जेनाखि खानसिंगा बिलाइफोरखौ ओ देग्लिनानै बिनि रसखौ ओ सेबनानै होनाय जायोमोन आरो बेबायदिनो ओ गोदोनि ओ आबै आबौमोनहा गोबां मुलि हारिनि बिफांफोरखौ बुथुमनानै गावसिनाव ओ बेमार आजार जानाय फोरखौ सोखानानै लायोमोन होननानै ओ जिखुनु आबै आबौमोननिफ्राय खोनादों आरो नोंथां दा दा बे समावहाय नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोनबाय दा जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां जोंङो एसेखिनियाव दोनथ'सै नामा
औ जागोन दे नोंथां दे